हेलौ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां बुंनाय
औ जोङो दिनैनि टपिकखौ सावरायगोन ओ नोंथाङा मा मा बेसाद जानानै मोजां मोनो
आंथ बांसिनानो ओंखामफोर जायो न'आव संनानै ओंखाम ओंख्रि बेखौनो जानो मोजां मोनो
बेनि अनगायै माबाफोर
बेनि अनगायै बुङोब्ला आं माब्लाबा माब्लाबा मम जायो
औ बेनिफ्राय आरो माबाफोर फिथाइ सामथायफोर जाबावो नामा
फिथाइ सामथाया बिदिनो बोथोरजों गोरोबनाय जेरै खान्थाल थाइजौ आनारस आरो लिस लिसु ओ बायदि बायदि फिथाइफोरखौ जानो मोजां मोनो गोजां बोथोराव जेरै थाइ ओ नार गोजां बोथोरनि फिथाइखौ गोजां बोथोराव जायो आङो
औ नोंथांनि न'आव मा मा फिथाइ सामथाइफोर दं
हो
नोंथांनि न'आव मा मा फिथाइ सामथाइफोर दङ
जोंनि न'आव बिदिनो थाइजौ दङ खान्थाल दङ लिसु दं जाम्बु फिथाइनि ओ बिफां दङ सुमफ्राम दङ ओ आनारसबो दङ ओमफ्राय लेरख फिथाया नोंथाङा मिथिखायोना लेरख फिथाइखौ
औ मिथियो जोंनावबो दङ लेरख फिथा बिफाङा
बेनि बिफांआबो दङ नोंसिनावलाय माथो माथो दं
जोंनावबो बिनो लिरख दङ खान्थाल बेनिफ्राय थाइजौ नालेंखर ओमफ्राय बिनिफ्राय आनारस
अ आतसा नोंथाङा मिथिया नामा बे बोसोराव लिसुनि दामा जोबोद बारायदों।
बेखौथ' आङो बारा मिथियाखै। खोनादों खोनानाया एसे बारा जादों होननानै।
नंगौ जादों तिनस थामजौ ब्रैजौ केजियावनो बेसेबां दाम जाहैदों।
औ अब्लाथ' जोङो बेफार फालांगिनि थाखायबो बेखौ बाहायनो हायो। न'आव जुदि लिसु बिफां दङब्ला।
हायो आथिखालावथ गोबां फिथाइ सामथाइनि फालांगिखौनो खालामगासिनो दं मानसिफ्रा। आरो फिथाइ सामथाइखौ ओ आथिखालाव बांसिननिफ्राय बांसिन जानायखौबो नुनो मोनदों मानसिफोरा जेनबा सुबुंफ्रा जेरैहाय औ हमनानै ला नोङो नोंथाङा फिथाइ सामथाइनि फालांगि खालामनोब्ला बा गला होनोब्ला बयनिख्रुइबो साबसिन जायगायानो जाबाय थावनियानो टाउन सहराव दङब्ला नोंथाङा जिमनि मो मोखाङाव बै जिमखौ मिथिखायोना नोंथाङा?
मिथियो औ
जिमनि मोखाङाव फिथाइ सामथायनि गला होयोबा जोबोद ओ मुलाम्फा जायो बायदि नुयो आं मानो होनोबा ओ जिम खालामनायनि उनाव बा जिम खालामगिरि बा ओ सुबुंफोरा बांसिनानो ओ देहा सावस्रिखौ जोथोन लायो। हिसाबै बिथांमोनहा गोग्गो सावस्रि लाखिनो थाखाय गोग्गो ओ फिथाइ सामथायाइ बा जाग्रा मुवाफोरखौ बांसिन जायो होननानै मिथिनो मोन्दों।
नोंगौ जिम बानायगिरिफ्रा प्रटिन जानांगौ होननानै आंबो मिथियो मिथिदों। दा बेनि थाखायनो बिथांमोनहा मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ मोजां मोजां जिनिसफोर मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ जानांगौ होननानै खोनायो खोनानाया।
जानायाथ' जाखानांगौ।
औ बेजों लोगोसे बेदरखौबो जानांगौ होननानै मिथियो।
नंगौ प्रटिननि थाखाय गाइखेर बेदर आरो प्रटिन गोनां मुवा बेसाद जाग्रा जानाया जोबोद गोनांथार।
ए दा फिथाइ सामथाइ बेफार फालांगि खालामनायजों लोगोसे मैगं बेफारखौबो खालामनो हायो आरो। आथिखालाव जोंहाथ' बारियावनो मैगं गायखायो हिसाबै बारियाव फोनाय मैगं थाइगंखौबो बाजाराव फानफैनो हायो।
हायो हानाया बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ दिहुननो हायोबा मोजां जायो आरो।
नों नों नोंथांनि न'खराव बा बारियाव मा मा मैगं दं दासान्दि? गोलोम बोथोरनि मैगं
जोंनि बारिनि खोथाखौ बुङोबा मैगं थाइगं गायग्रा बारिनि खोथाखौ बुङोबा जोंनियाव मेसें बोथोरनि आरो दैज्लां बोथोरनि मोननैबो रोखोमनि मैगंफ्रा जायो बांसिनानो। जेरै दैज्लाङाव जिंखा बहल खुमब्रा ओ बायदि बायदि मैगं थाइगं जेरै सबायबिमा भिन्दि मैथा बेफोर गासैबो मैगं थाइगंफ्रा जायो आरो मेसें बोथोरनियाबो जायो। होनजायो मुला लाफा ओ बेनि उनाव आलु टमेट' फान्थाव बेफोर मैगंफोरा जायो आरो जायोआनो बुंजायो।
नोंथाङा बे मैगंफोरनि मादाव बबे मैगंखौ साबसिन मोजां मोनो जानो
ओ बुङोब्ला दै ओ दैज्लांनिया बहल खुमब्रा आरो सबायबिमा बेफोरखौनो बांसिन जानाय जायो आरो मेसें बोथोराव मैद्रु मैलायानो बांसिन जाखायो खुदुना ओ लाफा आरो लाइ बेफोरखौ जानाय जायो आरो
औ दायो नोंथाङा ओ दावबायनाय समाव बासजों दावबायनो मोजां मोनो ना गुबुन गारिफोरजों दावबायनो मोजां मोनो ना ट्रेनजों दावबायनो मोजां मोनो
आङो आंनि दावबायनायनि बाथ्राखौ बुङोब्ला आंहा दावबायनायाव बारा गोसो गैयाबो होनजायो जुदि बहाबा थांथारनांगौ जायोब्ला आंहा खस्थ मस्थजोंबाबो आङो ट्रेन बास आरो फिसा गारिफोरजों दावबायनांगौ जायो बिनि गेजेरावनो आङो गारिखौ बारा गोजान गाखोनो हाया हिसाबै आङो देहानि एसे जोथोन लानानै आङो माखासे ओ जेरै गोबागानाय बायदि खर सागानाय बेफोरबायदि मुलिखौ आङो जाग्रोननानै लाखायो जाहाथे आंनि देहा सावस्रिया जेबो ओ लोरबां जाया बेनि थाखाय
औ नोंथाङा देहानि उसुबिदानि थाखाय दावबायनायखौ बारा मोजां मोना
मोजां मोनो ओहो
औ आंथ दावबायनो मोजां मोनो नाथाय आङो नाथाय आङो रेलगारिजों दावबायनायखौ एसे बानाय मोनो मानोना रेलगारियाव गाखोबा एसे मोनामनाय मो मोनो बिनिखायनो आङो बारा गाखोनो मोजां मोना बासजों नङाबा गारि फिसाफोरजों बेरायनो साबसिन मोजां मोनो ओ गारि फिसाफोरजों बेरायोबा ओ लामायाव मा मा बुस्थुफोर दं बेखौ जोङो नुलाङो आरो लामायाव लाखिनानै जोङो जाग्रा मुवा बेसादफोर जालांनो हायो आरो नेचारेल भिउफोरखौ जोङो नायलांनो हायो बिनि थाखाय गारि फिसाफोरजों बांसिन मोजांसिन मोनो
नोंथांनि बाथ्रायाबो थार आ खिन्थु आंना बिदि नङालाय आङो ओ ट्रेनजों बांसिन दावबायनो मोजां मोनो मानो होनबा ट्रेनाव ओ जेरै ओ टयलेट बाथरुमफोर बाहायनायाव बारा असुबिदा जाया मानोबा बास जों लामा गोजानफोर थाङोबा गारिजों थाङोबा ओ बासफोरखौथ नों लाखिबाय थानो हाया जाहैबाय टाइमजों खारो नालाय बेनिखायनो आङो एसे बासाव एसे बानाय मोनो आरो लामा गोजान थांनो खिन्थु ट्रेनजोंबा मोजां मोनो आरो
औ मोजाङानो बेयो गावबाागाव माने साननाय बा गावबाागाव माने थांलाय फैलाय खालामनायाव सुबिदा जानाय दा बयबो गावबा गाव सुबिदाखौ नायो मोजाङानो आथिखालाव नोंथाङा बबे बबे जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो दा दासान्दि गरम बोथोराव
आङो दासान्दि गरम बोथोराव आङो हाजो ओनसोल हाजोनि साखाथियाव थानाय दैफोर आरो जेरै जेरावहाय बिफां लाइफां दङ जेराव जाय जायगाया थावनिया थानो थाखाय गुसु बेफोरबायदि जायगायाव आङो बांसिन बेरायनो मोजां मोनो आथिखालाव टाउन सहर बेफोराव आङो थांनो बा बेरायहैनो सिटिफ्राव नोगोरफ्राव बेरायहैनो बासोगारो मानो होनबा बिराद गरम बारा जायो मानो हबा आथिखालाव गोबां दुं हावनाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ बे ओ जा जानो हागौ बुंजायो ओ जेरै टाउन सहराव बिफां लाइफां गैया आरो गिदिर गिदिर न' बिल्डिं लुनायनि थाखाय बेफोर आबहावाया सोमजिदों होननानै जों बुंनांगोन जुदि आङो बेरायनो बेरायनायखौ जुदि आङो बेरायनो थावनिखौ आङो सायख'योब्ला आङो हाजो ओनसोल बा दैमा सेर बेफोराव आङो बांसिन मोजां मोनो
आंबो बेबायदिखौनो मोजां मोनो बेजों लोगोसे सोहोरावबो बेरायनो मोजां मोनो माब्लाबा माब्लाबा दाथ' गरम बोथोर दा गरम बोथोरावथ' एसेबाबो बानाय फैयो जेब्ला गोजां बोथोर फैयो अब्ला जोङो साबसिन जायो बेरायनायाव दा दाथ' गोरोम गोरोम बोथोर दा गरम बोथोराव जोङो बिफां सिं बिफां साया निजोम जायगा दैमा सेर हाजो बेफोरबायदि जायगाखौ बयबो नागिरखायो दा जों दुमथायाबो एसे बारा जाबोबाय हिसाबै जोङो दा गुसु गुसु जायगाखौनो बांसिनै नागिरखायो
बेबो नंगौ नोंथां बुंनाय बाथ्रायाबो गोजां बोथोराव बांसिन बेरायनो थाखाय मोजां जायो जेरै गोदान बोसोरनि मुङाव पिकनिक जानाय बायदि बायदि बहाबा जिब जुनार नायहैनो थांनाय बेफोराव थांनो मोजां जायो आरो गोजां बोथोराव मोजांसिन जायो होनो बेरायनायनि खोथाखौ बुङोब्ला
नोंगौ दा गरम बोथोरावथ' जोङो बेरायनो हाखायाखौनो बुंजायो मानोना गरम बोथोराव बयबो बायो बेरायनो दा गरम बोथोर जोबनाय लोगो लोगो जोङो गोजां बोथोर फैगौ दा गोजां बोथोराव जोङो बयबो पिकनिक जायो गोदान बोसोरनि मुङाव बहाबा बेरायो न'खरनि सोद्रोमाफोरजों बेरायो